नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादों ना?
नोंथां खोनादों?
औ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथां दोङो।
औ नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय? नाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागोखौ बैसागोआ ओरै सात दिन खुंनाय जायो आरोना। बेयावनो गिबियाव जोङो मोखौ गिबि सानखालि जोङो मोखौखौ थुखैनाय जायो मोखौ थुखैनो थाखाय ओमफ्राय जोंनो गिबियावनो ओ दिगलिलिथि फाथ ओ फान्थाव पानेलाव बिदि हालदै बिदि लानानै थुखैनाय जायो मोखौखौ जोङो गेदेर उन्दै गासिबो लोगो नांनानै जोङो जाखिनि न'आव फिसिनाय मोखौ दङ बेफोरखौ जोङो दैैमा दैसा याव लांनानै एबा गावनि न'खरनिनो हाखराव थुखैनायखौ नुनो मोनो।
औ
गासिबो गथ' गथाय गेदेर दै लोगो नांनानै जों जयैनो मोखौखौ थुखैखांनायनि उनाव बेखौ गोदान दिरुंजों जोङो बेखौ खानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो जा मोखौ थुखैनाय खांनायनि उनाव आग्लायनाय जों मोखौ थु थुखैनो लानाय दिग्लिलिथि पाट एबा हालदै फान्थाव जोङो माला सुनायखौ जोङो मोखौ गुलियाव आलायनाय नुनो मोनो बेनि उनाव न'नि माइनाव इसिं खनायाव इसिंनि दरजायावबो लगायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोङो मोखौ थुखै खालिनो जोङो गाजा गोमजायै बयबो खुंखा जायो आरो लोगोसे खुंखा जानो थाखाय जोंनो
अखा बिनाय आरो गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं बुथुमनानै जायो जेरै रै मानिमुनि फेरेलेथा बिदि बायदि बायदि मैगंजों गोबां रोखोमनि जोङो जौसेथासो मैगं बुथुमनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो। अमा बेदर लोगोसे अमा बेदरजों जों खुंखा जानायखौबो जयै रायजो राजा लोगो नांनानै जानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो बैसागोनि से खालार खालि गासैबो गेदेर उन्दै बयबो ज' फुंङावनो दुगै लोमै गोदान जि गाननानै
जोङो मन्दिराव खुलुमनो थांङो गासैबो बेनि उनाव न'खरनि उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो गेदेरा उनदैनो बोर होयो बेनि उनाव जोंङो गासैबो जयै मन्दिराव थांनानै आरज गाबो बोर लायो बिदिखौ बिदिखौ बेनि अनगायैबो जोङो अ नै थाम खालार बोथोरावबो जोंङो गासैबो जयैनो गामिनि रायजो रायजो राजा गथ' गथाय लोगो नांनानै जोंङो बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो जोंङो गोदान गोदान जि जोम गाननानै जेरै गोमो गोथां लांगा दख'ना आर'नाइ आरो हौवासाफोरा गामसा आर'नाइनि गस्ला आर'नाइ बिदि लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो गोदान गोदान बर' सल' आबै आबौमोन होलांनाय गोदोनि सल'फोरखौ लानानै जों मोसानायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोंङो मोसानानै जा एसे फैसा मोनो एबा गामि गामियाव थांना जानानै जा माइरं मोनो जों बेफोरखौ जयैनो लोगो नांनानै गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरा खाना जा जायो जोंनिया जेलाव बैसागुखौ बिदिनो खुंनायखौ आं नुनो मोनो हेल' नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों दे
बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि खुङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे औ जोंनिओ ओनसोलाव बैसागुखौ जोंङो गोदोसो खोनादोंमोन आरो आबै आबौमोननि समाव जोंङो से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनि थाखायनो जोङो बैसा गुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो बेनिनो जोंङो औ बैसागुखौ गोबां मुं होनानै फालियो गिबिखौ जोङो मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु बिबदि नाम होनानै फालिया आरो जा औ जा बे मोसौनि बैसागु बेखौ जोंङो फालिनोब्ला बेनि सानसे सिगांनो आरो जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय हालदै लाव फान्थाव दिग्लि लथि गाय आरो फागा गोदान बायदिफोरखौ जोंङो जगार खालामनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनाव औ बेनि उनाव जेब्ला मोसौनि बैसागु सम फैयो अब्ला बै सानखालि जोंङो फुंङावनो बयबो दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव मोसौनि मोदोमाव जोंङो बै सारायनि जा हांगार बेखौ जोंङो ओ थालिर बिलाइयाव बरनना लानानै बेवहाय थाव गुबै फोननानै जोंङो मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंङो बै सानखालि मोसौखौल' नङा न'खराव थानाय गोबां जिब जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिखौबो जोङो थुखैयो आरो आरो बेसोरनावबो फोथाब फनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बिसोरखौ ओ दैखर बा फुख्रिनि दै बा दैमा नि दैजों थुखैयो आरो। बेनि उनाव ओ जेब्ला बिसोरखौ जोङो दुब्लि फोथाराव लाङो। अब्ला जोङो बे हा खानानै लानाय जा हाल दै ओ लाव फान्थाव दिग्लि लेथि बायदिफोरजों बुयै बुयै बैसोरनि मोदोमाव सारनानै दुब्लि फोथाराव बरायना दोनहैयो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गलियाव आलारि बाथि लगायनानै फागा गोदानखौ बावो आरो बिसोरनो। बेनि उनाव बिसोरनि जा मोसौनि जा मोदोम आरो गङाव थाव गुबैबो फोननानै होयो आरो। बेनि उनाव जा नैथि मानसिनि बैसागु बे सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनानै न'खरनि बिमा बिफा आदा बाजै आबौ आबैमोननिफ्राय जोङो बोर लायो आरो बिसोरनो जोङो मानबो होयो आरो न'खरनिल' नङा जोङो गामिनि गेदेर गोलावफोरनिफ्रायबो बोर लायो आरो। बेनि थामथि साननिफ्राय जोङो बयबो गामिनि आबै आबौ ओ सेंग्रा सिख्ला - बोराय बुरै बयबो ज' लोगो नांनानै जोङो बैसागु रंजानो ओंखारो आरो। जोङो बे बैसाग रंजानायाव आइजोफोरा गोमो दख'ना बिदन आरो गोजा ब्लाउस आरो आर'नाइ फालि आरो खानायाव बिबार आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बिब्दि गानो आरो। बेनि उनाव जोङो गामियावल' नङा गामि गो गामिनि अनगायै जोङो गुबुन गामिफोरावबो बै बैसागु रंजानो थाङो जोंनि दा दोरोङारि आगजु दामग्रा आगजु जेरै खाम ज'था सि फुं सेरजा थरखा बायदिखौ लानानै नानै जोङो रंजाहैयो आरो।
औ नंगौ।
बिथांमोननि ओनसोलाव बे गोदोनि जोंनि दोरोङारि आगजु ओ खाम ज'था बेफोरजों मोसानाया दासिमबो दङना गैया नोंथां।
औ दोङो नंथां दोङो।
औ मा मा दामग्रा आ गजु बाहायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा।
औ जेरै हा दोरोङारि आगजु खाम ज'था सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जोङो गोदोनि आबै आबौमोन गालांनाय सल'फोरखौ खननानै जोङो बैसागु मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। जोंनि ओनसोलाव बिदि गोदो आबै आबौमोना जोंनो जा होलांनाय सल' बेफोरखौ जों खनानै रंजा बाजायै बैसागु मोसानाय मोसायो।
औ।
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होयो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ बिदिनो जोङो बैसागोखौ बैसागोनि जा लास खालिनि सिगां फालियो जेनेबा बैसाग गोदाननि ज। जोंङो जोबथे खालाराव गासिबो गामिनि रायजो राजा ज लोगो नांनानै। जोंङो। गामिनिफ्राय जा एसे हायो एसे एसे रां बुथुमनानै बिदिनो। जोंङो जानाय लोंनाय जगार खिनिखौ जोंङो। बायो जेरै ना अमा बेदर बेफोरखौ बायनानै जोंङो। गासैबो रंजा बाजायै। जयै ओंखाम बोथिसे जायो बेनि अनगायैबो जोंङो। बादायलायनाय बायदि खेला। खेला गेलेनाय बादायलायनाय गेलेनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंङो। आबै आबौमोन गोदो दिन्थिलांनाय। गान सल मेथाइ बेफोरखौ बादायलायो जोंङो। बेनि अनगायैबो मोसानाय बादायलायनाय बैसागु। मेथाइजों जोंङो मोसानाय बादायलायनायखौ खुंनाय जायो। बैसागुनि जोबथि खालारखालि। बिदिनो बयबो गासैबो जयै।
रंजा बाजायै जोंङो बैसागुखौ बिदाय होनाय जायो। नोंनि ओनसोलाव माबायदि बिदाय होयो एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ। स्नि सान रंजाखांनायनि उनाव बेनि जोबथा। थि सानखालि आरो बयबो गामिनि ज लोगो नांनानै। फुजा होयो बेवहाय जोंङो। गोदोनि थाखाय आरो संसारनि गोजोननि थाखाय बेनि उनाव। जों जा रंजानानै मोननाय माइरं बेजों जों बोथिसे। ओंखाम जयै जाज्लायो आरो।
औ।
जोंङो गामिनि जा गथ'। गथ'फोर बिसोरखौ जोंङो गोजौ फारसे दावखोलांहोनो थाखाय। बिसोरनि गोसोखौ जौगाहोनो थाखाय। थाखाय जोंङो खायसे बादायलायनाय आयदाफोरबो होयो जेरैबायदि। खन्थाइ आवरायनाय आरो मोसानाय आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय। लायनाय बायदि बायदि आरो बेनि। बेनि अनगायैबो जोंङो खायसे मुंदांखा रोजाबगिरिफोरखौ लाबोनानै। बयबो गामिनिफोरखौ रंजानायखौ नुदों आरो। जोंनि ओनसोलाव। आव बैसागु फोरबोखौ बेफोरबायदियैनो बिदाय होयो आरो नोंथां। नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा।
औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथांनि सिमबो।